खुलुम खुलुमबाय मोजाङैनो दोङो आं दायो उदालगुरि खांखालियाव दङ
आतसा आतसा ओ मा खालामबाय मा खालामगासिनो
आं दसे खामानियाव फैदोंमोन
ए लान्सफोर खालामबायना खालामाखै
ओ खालामथनायथ जायाखै दा टाथ आधा घन्टानि उनाव खालामसै खोमा
औ दे बिदिब्ला आंखौबो खबर हरदो जमाहैनो हटेलाव थांनोसै
औ जागोन दे एंखंखौनो जाहैनोसैदा
बैयाव आबनियाव जाना फैनोसै ने
ओ बिनियावनो गोथावमोन दा एसे फ्रेसबो जायो
जागोन जागोन दे मोजाङानो
दे बिदिब्ला।
ओ ओ दे फै दा उनाव दसे थानानै दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै होना होनबा आं। दे बिदिब्ला दोनथ'बाय दे फंबाय। अ अ दे दोनबाय ओं औ औ